खोनादों ना औ खोनाबाय ना?
औ नोंथां।
औे
खोनादों नोंथां खोनाबाय।
औ मा खालामदों नों
औ दं बिदिनो नोंथां। ओ नोंथांखौनो नोंथांजोंनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै नेनानै दङमोन नोंथां।
अ' मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
जों ओ ना आं सानदोंमोन जे जोंनि गोदोनिफ्राय जों जे आबाद मावनानै जाबोद ओं बे आबाद मावनायनि सायावनो सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ' मोजां माने दा दैज्लांनि बोथोराबो सोलिगासिनो नालाय गायनाय, फुनाय जोंहा बर'फोरनि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ।
औ।
दैज्लां बोथोरनिया दा माइ गायनायाथ' सोलिगासिनो, नोंथांमोननिथिं गायखांबाय नामा?
बिदिनो नोंथां जेनाखि माखासे न'खरफोरा गायखांबाय आरो माखासे नखरफोरा गायगासिनो दङ ओरैनो जोंनि ओ जों जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो जों आबाद मावनानै न'खर बा जिउ खुंबोनाय सुबुं माहारि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
औ गोदोनिफाय जोङो आथिखालनि साहा आबाद मावनायखौ जोङो रुजुनानै नायोबा
जों गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै नङा होमबा? उम
नोंगौ।
गोदोनि समाव जोङो आबाद मावनायाव दुब्लि फोथार‌ हालेवनो थाखाय जोङो मोसौखौसो बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो औ आरो जों गोदोनि समाव गामि ओनसोलाव न'खरफ्रोमबो न'खरावनो जोङो मोसौ गलियो आरो मोसौखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा।
ओ नंगौ।
आथिखाल जोङो बेबायदि न'खरफ्रोमबो मोसौ गोरलि नङाब्ला बा मोसौखौ जों नुनोनो थांलिया नङा होमबा माखासे नखर नखरावल' जोङो मोसौफोरखौ नुनो थांसै ओ आरो जोङो गोदो हाय जेनेबा माखासे बिगा आबाद मावनो थाखाय जोंहा गोबां सम लायोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय जों आथिखाल आथिल गोदान जुग बिगियानारि मेसिन ओंखारनायनि जाउनाव माने गोबां हाखौ एवनांगौब्लाबो दसे समनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै ओ आबादखौ ओ थाबैनो गायनो हायो नङा होमबा?
नंगौ।
औ गोदोनि समाव जोङो ओ दाहोना फोरखौ नुयोमोन गामि ओनसोलफोराव जे फुंनि ब्रै बाजि बा बाजियावनो सिखारनानै मोसौ हालि होलांनानै बिदिनो सानजौफुनि एकथा दुइथासिम गाहाम हालेवनानै ओ जेन बिघानै बिगाथाम आबाद फोथारखौल' एवबोनो एवबोनो हानायखौल' जों नुबोदो नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखाल जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै माने दसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बिगा हाखौ एवनानै लानो हायो नङा होमबा।
नंगौ।
आरो जों गोदोनि समाव आबाद मावनाय फोथारफोराव माने जा आबादखौ मावो बे आबादानो जों मोजाङै मोजां फिथाइखौ मोननो हायोमोन नङा होमबा नोंथां।
नोंंगौ।
गोदोनि समाव आरो माइ फिथाइफोराबो गोबां बिदां होयोमोन। नाथाय आथिखालनि माइ बिदां होनायजों गोदोनिजों रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव जोङो माइ बिदांखौ जोबोर खम नुनो मोनसै नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला जों गोदोनि जा हा आरो दानि जा हा बे माने एखे नंला होननानै बुंजासै गोदोनि समाव जोङो मोसौजों हालौवनो थाखाय जोंहा माखासे हासारफोर थालाङोमोन जेरै जोङो ओ दुब्लि फोथाराव एम्फौ एनलाफोर थानानै माखासे ओ हासारफोरखौ ओ गावसोरनो खालामनानै होनायखौबो जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा आरो लोगोसे दानि जुगाव जोङो मेचिन आरो ट्रेक्टर बाहायनायनि थाखाय माखासे दुब्लि फोथारनि एम्फौफोराबो थैनानै थांजोब्बाय नङा होमबा नोंथां आरो जोङो दा आथिखालनि हा फोथारफ्राव गोदान बिगियानारि हासार जेरै ओहो रासायनारि इउरिया हासारफोर बाहायनानै बे आबाद मावाब्ला जों आबाद फिथाइखौनो मोननो हाला नङा होमब्ला नोंथां
नोंगौ।
दा बेखायनो जोंनि आबाद मावनाया बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलाय नुनो मोनबाय आरो दा आं नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंसै
नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि समाव जाबायदि आबाद ओ मोनोमोन दा आथिखाला बेसेबां आबाद मोनो जेनेबा मोननैनि आथिखाल आरो दानि रुजुनायाव माबायदि आबाद फिथाइखौ मोननो हायो दास ओ खोनथा
औ गोदोनि फ्राय रुजु नानै नायोब्ला दानि खौ नायोब्ला माने गोबां फाराग दं जोहा गोदोनि बारहावाया गोबां आलादामोन दानि बारहावाया गोबां आलादा नांगौ टायेमाव जोंहा अखा मोना आरो लोगोसे जुदि जोंहा जाय हाया दंग'नि दै मोना
ओम
जाम्फै थिखोनानै लाबोनाय दै मोना बैफोरबायदि दुब्लिनि थाखाय अखाया जोबोद गोनांथार अखा गैयाबानो जों हालेवजेननोनो हाया।
नोंगौ
बेखायनो बारहावानि सायाव बिराद गोहोम खोख्लैयो होनना होननानै आं सानो आरो बारहावाया जुदि मोजांब्ला अखा हायोब्ला जोंहा बैफोरबायदि हायाव गोजौ गाहाय गासिबो दलहा बैफोरो गासिबो हायावहाय जों माइखौ गायनो हायो आरो दानि दिनावहाय नांगौ टाइमआव अखा हाला जेला गायफुनाय टाइम अब्ला अखा हाया जेला गायखांनानै टाइम अब्लासो अखा हायो थांनाय बोसोराव गोबां जायगायावनो जेंना नुनो मोनदों जायफोरावहाय माने जाम्फै दुमग'जों गायग्रा बेफोर फोरोल' एसे गायनो मोनदों नाथायबा जायफ्रा अखाजों गायग्रा बैफोर ओनसोलावहाय खायफा खायफाया हालेव जेननो बा खाराय जेननोनो हायाखै अखा गैयिनि जाहोनावहाय खोथिया फोेजेननो थाखाय खाराय हालेवजेननोनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाहोना जादों अखा बारहावानि थाखाय आरो जोंहा नोंथाङानो बुंखाबाय आबाद मावनाया दानिया आथिखालनिया गोदान मुगाजों टेकनिक जों जों गाय मावसै गोदोनिया जोङो जिग' जिग' मानसि आरो मोसौ हालुवाजों नो दावहा नांनाय बायदि फोथाराव नङामोन होमबा मानसि आरो मोसौ गैयाबानो जोंहा दुब्लियाव थांजेननो लामायानो गैयामोन बेनिखायनो सोरांनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' समाजनि हौवा सुबुंफोरा सिगांग्रो मोसौ हालुवाखौहाय हाल लानानै सोरांनाय लोगो लोगो सारि ब्रै रिंगायावहाय
औ
ओंखारलाङोमोन आरो बिनि उनावहाय नै आइजो फोरा उनावहाय ओंखाम सङैला सङै खावै हौवाफोरनो दुब्लियाव फोथाराव माइ थिलियावहाय लांनानै हौवाफोरनो ओंखाम हैनाय बेफोरबायदि मिट नुथायखौ जों गोदोनि समाव नुयोमोन आरो बेजों लोगोसे हालेवनायाबो जों नांगोलजों हालेवोमोन नालाय हालेवनायाव नांगोलजों हालौवनायखाय जोंहा बै नोंथाङानो बुंखाबाय जि एम्फौ एनलाफ्रा थायोमोन दानि दिनावहाय ट्रेक्टरजों हालेवनायखाय गासिबो बेे टे क्टरनि हालजों दानफ्लेेजाजोबो खान्थिफ्रा थानो मोनला मानो होमबा हानि गुबैयै हामा हालुवा होननानैबो बुङो जोंहा खा खानस्रिखौ खानस्रि खिनायनि हासार हासुदैया बिराद जोंनि हानि थाखाय मोनसे एकदमबारे गाहाय आखु आरो माने हासार औ दा बेखौ जों फोजोबनानै लाबाय आरो जोंनि खामानि मावनायनि जुनैनो जों जुदि ट्रेक्टरजों हालेवालासिनो नांगोलजों हालेवबाय थायोमोनब्ला खानस्रिफ्रा जोंहा खमायनाय नङामोन अब्ला जोंहा फोथाराव हासारा थागौमोन
गौ नोंथां जोंनाबो नै दा साननैसो सिगां जोङो दाखै सानन सिगां अखा हानानै दा माने गोरान बोथोर आरो खरान जाफिननो हमनायखौ दा नैबे बोसोराव जों नुनो मोनबाय नोंथां माखासे ओनसोल फोराव माने दासिमबो आबादखौ गायनोनो मोनाखै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ जायगा लायै जायगा।
नंगौ औ। दा जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायदों नालाय जों नोंथां गोदोनि समाव मा खासे न'खर सुबुंफ्रा माने माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै न'खर जिउ खुंनायखौ जों नुबोदोंमोन नङा होमबा माने न' खरनि फिसााजला फिसाजो बा न'खरनि सुबुं अनजिमा माबाफोर फरायनांगौा बबावबा हान्था मेला था थांनांगौ जायोब्ला अब्ला जों न'आव थानाय माइफोरखौ नों फानब्रबनानै बिदिनो थाखा फैसा रां अनसुंथाइखौ मोननो हायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय जों माखासे सुबुंफोरखौ जों गोदो समाव ओरैबायदि नुबोदों जे माखासे रांखान्थिनि थाखायसो माखासे समफोरखौ आबाद मावनानै गावनि न'खरनि जिउ खुंनायावबो आबाद मावबोनायखौ नुबोनो मोनदों नङा होमबा आरो आबाद मावनायनिनो गोबां नख'रा बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दं नङामा नोंथां नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो मा माखासे सुबुंफोरखौ नुयो जे माने जानो थाखायल' आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा माखासे साफा सानै आबादारिफोर खौनो जोङो माखासे न'खर सोलिनो थाखाय न'खरनि रांखान्थियारिनि हेफाजाबनि थाखाय आबाद मावनायखौ जों दा आथिखालाव नुनो मोनसै नङा होमबा?
नोंगौ।
आरो आथिखालाव जोङो माखासे फोरबोफोराव जाग्रा माइ जेरै माइब्रा आरो जोसा बेखौथ' जों आथिखालाव गोबां खम बिबाङाव मावनायखौ नुनो मोनसै।
नोङो जानो थाखायल' मावसै आरो मागोनि थाखाय जोंहा माइब्राफोरखौल' फिथानि थाखाय जोसाफोरखौ खौल' मावनायखौ नुनो मोनसै बांसिनानो जों
माने बय बो सुबुंखौनो जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन ना एसे एसेब्लाबो नाथाय दा गामि ओनसोलाव जों बयखौबो जों मावनायखौ नुनो मोना बिदिनो गामि दरसेयाव गं ओ न'खरब्रै न'खरबा सुबुंफोरखौल' जों मावनाय नुनो मोनो माखासेया माने बै सुबुंफोरनिफ्राय बायनानैनो बेबायदि फोरबोखौ फालिहोगोन होननानै साननानै माने आबादखौ मावालासिनो थायो आरो जोंना बे माइ आबाद जोसा आबाद आरो माइब्रा आबादा जों गोबां खम बिबांनि मोनो नङा होमबा नोंथां? बिनि थाखायनो जोङो जायगानि आंखालनि थाखायबो जों आथिखाल बिनि आबादखौ मावनायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै
औ माने जोंहा जोसा माइखौ आबाद खालामोब्ला बिगासे हायाव महनबा फोरसिमल'सो मोननो हायो। आरो जों गुबुन माइखौ आबाद मावोब्ला बे ए केे हायावनो बिगासेयावहाय जोङो जिसे जिनै आरो मोजां हाफ्रावथ' जिबा हासिमहालागै मोनो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां सैथो
बेनिखायनो मान दानि आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिनानो बांसिन मोननायखौ बेखौसो नायसै नालाय ओंखायनो
नोंथां होमबा जोंहा समावबो जान फैबाय नङा होनबा जोङो उनाव आरो फिन सावरायफिनसै गुबुन आयदानि सगायाव नङा होमबा नोंथां
औ
दे नोंथांनि बे माखासे खोथा मिथिनि मोनैखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय